खोनादों
औ जों दिनै माने गेलेनायजों बोरैहाय गाव गावनि जिउ राहा दानो हायो बिनि सायाव सुंद'यै सावरायनोसो गेलेनाय आरो एक्सारसाइसजों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बुंनो सानदों जे जेनेबा गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार गेलेनायजों जों गाव गावनि देहाखौ खौ गोग्गो लाखिनो हायो गेलेनाया गोबां रोखोमनि जेराव जों हबा गाव गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखायबो गेलेनाय आरो गाव गावनि केरियारखौ दानानैबो लानानै गेलेनाय जेरै फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बिदिनो काबादि गेलेनाय खारनाय एथेटिक्स गेलेनाय बिदिनो गो बां ओ खारनाय बारनाय बिदिनो जोङो गासै एंगोलजोंबो जोङो गेलेनानै गावखौ जिउ राहा दानो हायो जेरै गेलेनानैबो जोङो गाव गावनि जिउआव गाव गावनि केरियारखौ नों दानो हायो जोंनि खाथि न' उसुं सेरसेनिनो जेरै हलिचरन बर' दुरगा बर' जमुना बर' अंकसिता बर' बिथांमोना दिनै साफा साफा बिथांमोनाबो जाफुंसार सुबुं जाय गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै गाव गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय बेखायनो फरायनायजों लोगोसे जाय बिथिङाव ओ जायबोथो जाय गथ' गथ' गथफोरा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा जाय बि थिङाव गोसो गुदुं बे आयदाखौ लानानै फरायनाय जों लोगोसे गेलेनायखौ जुदि लांफायोब्ला जोंनि थाखाय ओ गाव गायनि देहाखौ जा गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे आरो गावखौ ओ जिउआव देरहासार होनोबो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर सुंद'यै ओ ऐफोरमायना होनो हागोन नामा जाय जेरै जोङो गावबायनि गाव गावनि गेलेनायजों जों बोरै ओ गाव गावनि केरियारखौ लांफानो हायो आरो बोरैहाय जोङो गेलेनानै गावखौ गोख्रों सासे गेलेगिरि हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव सुंथाबै बिबुंथि होनो हागोना बोरैहाय गेलेब्ला जों गाव गावनि केरियारखौ जौगाहोनो हागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन जिउआव बेनि सायाव सुंद'यै ओ बुंफुरलु होनो हागोन नामा
औ निस्सय हागोन नोंथां जोङो गेलेनाय होनोब्ला गोबां रो खोमनि जोंना गेलेनाया थायो जेरैहाय जोङो फुटबल काबा दि हकि बासकेट बल भलिबल बायदिसिना थायो जोंनिया गेलेनाया बेबायदिनो जों गेलेनाय जों गावनि केरियारखौ माबोरै दानो हायो होनोब्ला जोङो गोबां गावनि केरियारखौ गेलेनायजोंबो जोङो दानो हायो फरायनायल' नङादि जोङो फरायनायजोंल' गावनि केरियारखौ दानो हायो बे नङा जोङो गेलेनायजोंबो गावनि केरियारखौ दानो हायो ओ नों नोंथाङो दहायनो बुंखांबाय जोङो जेरै जोंनि बर'निनो हलिचरन बर' जमुना बर' अंगसिता बर' बिथांमोनाबोथ' गेलेगिरि सासे सासे बिथांमोना गेलेनायजोंनो गावनि केरियार खौ दानो हाबाय सासे जाफुंसार सुबुं जानो हाबाय बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' हारिखौबो सिनायथि खालामबाय बेबायदिनो जों गेलेनायजों गोबां गावनि देहायाबो जों गेलेनायजों मोजाङै थायो गेलेनायजोंनो जों गावनि केरियारखौबो दानो हायो जेरैहाय जों फुटबल गेलेबा खारनाय खारोबा जोङो जोंनि देहाफोराबो थिगैनो थायो जोंनि देहा मोदोमफोरा स्रां जायो सानाय सुनायफोरनिफ्राय जोङो खारग'यो बेबायदिनो जोङो गेलेनायखौ जोङो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायखौ लांफानांगौ होननानै आं सानो आरोना नों थां बेबायदिनो जोङो जेनेबा खनाय फरायनायजोंल' नङा फरायनायजोंल' जौगासार जा-जानो हागोन बे नङा नोंथां मानो होनोब्ला जोङो फरायनायजों लोगोसे खेला गेलेनायाबो जोङो जोंनि जिउआव जोबोद मोनसे मोजां खाबु होननानै आं सानो जेन'बा जोङो खेला गेलेनायजोंबो गोबां गावनि आथिङाव गसंथानायखौ जोङो नुबो नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफायोब्ला गावनि गोजौनि फारसे केरियार दानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां
औ ओ आं नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ गनायथि होयो नोंथाङाबो जेनेबा गेलेनायनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंबाय गेलेनायजों जों जिउ दानो हायो गेलेनायजोंबो जों केरियार दानो हायो फरायनायजों लोगोसे आरो आं मोनसे खोथाखो सानो नोंथां जुदि जों गाव गावनि जोंनि ओनसोलावबो जुदि जोङो मोजां गेलेगिरि आरो मोजां जाफुंसार जुदि ओ मा माने गेलेगिरिजों दि दिहुन ओ माने गेलेगिरि बादायारिजों जुदि खालामनोब्ला जों जोंनि ओनसोलाव ओ स्टुडियाम मोनोब्ला जों बांसिन मोजां आरो जाय फोरखौ गोसो गुदुं जाब्लाबो सानैसो गेलेगिरि जायफोरा माने गाव गाय कचिं गैयिनि थाखाय जायफोरा गोसो गुदुंब्लाबो बैसिम प्लेटफर्माव मोनहैनो हाया जायनि थाखाय जोङो थालांनो गोनां जायो मानोना जोंनि ओनसोलावबो गोबां ओ फरायसा फरायसुलिफोरा गेलेगिरि मोजां मोजां गेलेगिरि गुफुं देहा दङ थेवबो बिसोरो लामा दिन्थि थि दिथागिरि जा ओ गैयिनि थाखाय गारजेन गैयिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गेलेनायखौ केरियार हिसाबाव लांनो हायाखै अकल गावगायनि देहाखौ राफोद लाखिनायनि थाखायल'सो ओ जोंनि सानैसो गेलेगिरि बिथांमोना फिल्डआव गेलेबाय थानायखौ आं नुनो मोनो मोनदों दिनै आं आं गोसोखौ जेनेबा दुखु मोनो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव गेलेनायखौ मानो बेसेन होआ जाय गेदेर गोलाव बिथांमोना दिनै ओ मोजां मोजां स्टेडियाम बानायना होयोब्ला गेलेगिरि आरो कच लाबोनानै जुदि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जुदि ओ मोजां लामा जुदि देखायनानै होयोब्ला जोंनि निसय जोंनि ओनसोलावबो गोबां गेलेगिरि ओ जमुना अंकसिता दुर्गा मुसा गोबां गेलेगिरि जोनोम जाबावगोन होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं सानो नों थांमोननि साइदआव जेनेबा बिदि गेले ओ मोजाङै मोजां कचिं से-सेन्टार दङ नामा नोंथांमोननि साइदआव जेनेबा कचिं कच मास्टारफोर लाना फैनानै जेनेबा फुटबलावनो जा जोंनि काबादियावनो जा भलियावनो जा बिदि फोरोंथाइ मावबादाफोर नोंसोरनि साइदआव बिदि लाबोयो नामा नोंसोरनि साइदआव अननानै फोरमानला होनो हागोन नामा
निसय नोंथां आं नोंनि सोंनायनि फिननायखौ आङो होननो राजि नोंथां जोंनि बिथिं बायबो कचिं लानानै फैनाय नुनो मोनदों नुनाया नाथाय जोङो एसेबां बे नुनो मोनाखैदि जोङो जेन'बा गोदोर गोदोर कचिं लाबो नानै जोंङो ओ फोरोंहोनायखौ जोंङो बारा एसेबां नुनो मोना आरो ना मानो होनो ब्ला आथिखाल मुगायाव जोंनि बिमा बिफाफोराबो जेनेबा जों गाव गावनि गथ'फोर खौ एसेबां खाबु होआदि जोङो जेनेबा नों गाव गावनि गथ'फोरा मानि सायाव ओ जेनेबा गेलेनायनि सायाव हुदा दोङो ना जेनेबा मानि सायाव इन्टारेस्ट दोङो बेफोरखौ जोंनि आथिखालनि बिमा बिफाफोरा बारा एसेबां सोङा आरोना मानो होनोब्ला जोङो खालि जोंनि आथिखालनि बिमा बिफाफोरा फरायनाय एबा सोलोंथाइनि होनायनि फारसेल' गोसो होनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेनि सायाव औ बे बेनि थाखायनो जोंनि आथिखालनि गथ'फोरा बारा एसेबां खेला दुलाफोराव गोसो होनायखौ आं नुनो मोनाखै नोंथां
गोजोनाय थाबाय नों थाङा आं सो आंनि सोंनाय फिननायखौ होनायनि थाखाय आं आं सानो दिनै जे जेनेबा जोंनि फरायसुलाफोरा जोंनि ओनसोलावबो गोबां गोसो गुदुंब्लाबो गेलेनो हायाखै बिथाङा बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंफुरलु होबाय नोंगौ आं जेनेबा जोंनि ओनसोलाव मोनसेल' साइड दोङो जोंनि बि टि सि आव क'क्राझाराव मोनसेल' दोङो जोंनि बे बिटिआर हालामाव जाया स्पर्टस अथ'रिटि अफ इण्डिया होननानै जायखौ जों मिथियो जोंनि क'क्राझाराव मोनसेल' दोङो आरो ड्रिस्टिक ड्रिस्टिकआव बाक्सा ड्रिस्टिकआव मोनसे स्पर्टसनि अडिट'रियाम दोङो जोंनि अदालगुरियावथ' दिनैसिम दासिमबो कचिं सेन्टार गैया जोंनि बे साइद तामुलपुर जोंनि बे मा होनना बुङो चिरांफोराव जों दिनै मोजां स्टुडियाम नागिरनानै मोना जोङो ओरैनो जोंनिया गेलेनाय देहानि फिजिकेलनि मोजांनि थाखायल'सो गेलेनाय जायो गेलेनायजोंबो जों मोजां जिउ राहा दानो हायो नाथाय बेखौ गोबां मानसियानो दिनै सानस'नो हायाखैबो जानो हागौ नाथाय गेलेनायजोंबो जिउ राहा दानो हायो बेखायनो जों मोनफ्रोमबो ड्रिस्टिकावनो जोंनो मोनसे मोनफा मोनफा गेलेनायनि कचिं सेन्टार मोनोब्ला जोङो बांसिन आरो गेलेनायाव जौगासारनो हागोन गुबुन रायजोफोर बायसा जोंबो गेलेनायाव बर' हारियाबो जौगासारनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोननि थे साइदआव जेनेबा उम उम नोंसोरमोननि साइदआव मोजां मोजां गेलेनानै दिनै माबाफोर जाफुंसारनाय ओ गेलेगिरि दोङो नामा नोंथांमोननि साइदआव
जोंनि साइडआवथ' नोंथांनि नोंथां बुंनाय बायदियै जेनेबा खेला गेलेनानै गावनि आथिङाव गं गसंथानो हानाय आङो जोंनि साइदखि एसेबां नुनो मोनाखै नुनाया नोंथां बिदिनो जेनेबा फिसा फिसौ जायगायाव गेलेनानै जाय जेनेबा जाफुंसार जानो हानाय बेफोरलाय दोङो नोंथां दंनाया बे थिग बेबायदिनो गोदोर गोदोर स्टेडियामफोराव गेलेहैनानै जाफुंसार जानो हा बोनाय बेबायदि आं दासिमबो जोंनि हालाम ाव नुनो मोनाखै आरो दाबो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा मा खेलाखौ गेलेनानै बांसिन मोजां मोनो
आं गासै खेलाखौबो आं गेलेफ्रामनो हायो नाथाय गासै खेलाखौ पारफेक्ट नङा क्रिकेटबो गेलेग्रोनो हायो आं भलिबो हायो फुटबलबो हायो सुइमिंबो खालामनो हायो आरो खारनाय बारनायावथ' आं बि थाखाय आं सानफ्रोमबो खारनाय बारनाय एक्सारसाइस खालामबायनो थायो दानि बावैसो आं देर घन्टा एक्सारसाइस खालामनानै फैबाय बिदिनो आं जेनेबा एक्सारसाइसजों आं अरायबो मोन कुॅप थायो आं फिजिकेल जेनेबा आं मोजां गेलेगिरि नङाबाबो आं गाव गावनिया गाव गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय आं एक्सारसाइस गेलेनाय लायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां निसय
आं आरो गेलेनाया जोंनि थाखाय मोजां देहाखौ मोजां लाखियो बिनि थाखाय आं गेलेयो आरो नोंथांनि सिगाङाव आं फंसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों मोजां मोजां गेलेगिरि हिसाबै जोंनि ओनसोलावबो दोङो जाय प्रमिला दैमारि नोंथाङा खोनादों जादों आर्सारि गेलेगिरि हेम हेमा हिमानि बर' माइनाव नारजारि सनजय बर' बिथांमोना जोंनि हालामनिनो जोंनि न' सेरजोंनो नांजाबनानै थानाय बिथांमोननि गामिया बिसोरो साफा साफा जाफुंसारनो बिथांमोना दिनै गेलेनायजोंनो साफ्रोमबो साख्रि मोनजोब्बाय बिसोरो आरो बिथांमोनहा साब्रैबो आर्सारि गेलेयो जोंनि ओनसोलाव आरसारिया एसे मुंदांखा आरो जोंनि बे ओनसोलाव बिथांमोना दिनै हस्टेलाव क'क्राझार साइ हस्टेलाव थानानै फोरोंथायाव फोरोंथाइ सेन्टाराव थानानै दिनै सोलोंनानै दिनै बिसोरो इन्टारनेसनेल आर्सारि प्लेयार जानो हाबाय जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजा लोगोसे जोंनि बिटि सि नि आरो जोंनि आसाम रायजोनिबो बिथांमोना मुं खामायनो हाबाय आरो भारत हादरनिबो जानानै बिथांमोना गेलेहैबाय गोबां हादोराव जोंनि थाखाय जोबोद गौरब आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों बिथा बिथांमोनादि जेनेबा गोरिब न'खरनिफ्राय थांनानैबो दिनै बिथांमोना बै दरबारसिम सहैनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर खाफाल गोनां आरो
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंना दा समाबो बारा गैलिया नोंथां उनफोरावहाय लोगो मोनसिगोन नामा नोंथां
नोंथांजों रायलायनो मोननानै
औ गोजोनबाय नोंथां